थां हेलौ नोंथां खोनादों ना औ औ खोनादों नोंथां
औ खोनादो दे
गोजान मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
औ गोजोन्थों
अब्ला नोंथां हरनि जाबायना जायाखै
ओरैनोथ' दा जोंहा जाथ'नाय जायाखै दासो संबाय दं औ ओरैनो नोंथांङा बर'नि बागै जा मा मा ओंख्रि दं नोंथांङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा जा जोंनि बर'आव जा मोनसे उदिनो जोंनि बर'आव जानाय लोंनायनि बागै जोंहा गोबां दं जेराव जोंङो अनला साम' सबाय बेफोरनि बागै आरो नोंथांङा माबाफोर मिथिबावगो नामा? नोंथांङा आरो बर'नि मा ओंख्रिखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो नोंथांङा बेखौबो आंनो एसे फोरमाय आ माबोरै संङो बेखौबो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायबा आं मोजां मोनगौमोन नोंथां
औ ओरैनोथ' जोंना बर'नि गुबै जाग्रा लोंग्रा होनोब्ला ओंख्रैनि ओंख्रिफोरनि सायाव जोंङो बुंङोब्ला। जेरै जोंना ओ अनला अनला दाउ अनला अमा
औ
ओरैनो आरो ना ओमफाय अनला फाख्रि जों अनलाखौ गोबां रोखो गोखोमै जानो हायो गोखै जानो हायो खारदै जानो हायो आरो मैखिबो जानो हमनो हायो नंङा होनबा अनलाखौ बिदिनो सबबायखौबो जोंङो दाउ अमा लकेल दाउ ओरैनो आजिखालि देसि दाउफोर जोंबो जानाय जायो जे ब्रयलार फोरजोंबो जो दानिया सबायखौ जानाय जायो नंङा होमबा ओमफाय सबाय साम' औ सबायाइ साम' ओमफाय बिदिनो आरो दंबावो नारजि नारजिखौ जोंङो अ बांसिनानो मा ओरैनो गोजा जानाय जाया आरो ना बांसिनानो जों बेखौ ओ नारजिखौ अमा बेदरजों जों जानाय जायो आरोना अमा बेदर जेरै अमा बेदर ओमफाय अमा बिबु बायदिसिनाफोरजों जानाय जायो आरो ना अमा सफारिफोरजोंबो जानाय जायो। बेनिफ्राय आरो बेखिनि थाबावबाय जोंना गुबै जाग्रा ओंख्रिया जेरै ओंख्रि हाया बेखौ जेरै फाजा बायदिसिना आरो नंङाबा बाथोन आरो ओरैनो एवनानै जायो आर ना जेरै - नाफाम नाफामाथ' जोंना ओ गोदो गोदायनिफायनो सोलिबोनाय खोनाबोबाय थानाय आरो जोंङो जाबोबाय थाखायो आरोना बेखौ औ
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो आरो ना अब्ला जोंना बेखिनियानो जोंना गुबै बर'नि जाग्रा लोंग्रा आरो जायखौ जोंङो बांसिन जोंनि बर' न'खरफोराव ओ सोलिबोबाय थानाय आरो जाबोबाय थानाय जायो आरो ना।
औ नंगौ
इदिनो आंनि ओ नोंथांङा सोंदोंमोन ना आंनि मोनसे गोथावसिन ओंख्रिखौ आंङो गोथावसिन ओख्रि होनोब्ला आंना ओ सबायजों दाउ आरोना सबायाइजों लकेल दाउ न'आव थानाय दाउ बेफोरबायदि औ बेखौनो मोजां मोनसिनो आरों ना ओरैनो सबबाय ओंख्रिखौथ' जानानै मोजां मोनो। बादो बेवहाय एसे खहाबो जानाय रखोम मोनो आं मानो होनोमब्ला सबायाइ ओंख्रिया जोंनाव थाब जोंनि देहायाव थाब हजम जाया आरोना जायनि जाउनाव जोंङो। ओ सबाइ ओंख्रिजों सबाइ ओंख्रिखौ जायोबा एसे उदैखौ दुनाय मोनो आरो ना औ बिदिनो सबायजों दाउखौ आं मोजां मोना आरो अब्ला नोंथांङा आरो मा बुंबावनो सानो ओंख्रिफोरनि नसायाव आरो नोंथाङा माबेखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायदो एसे
औ नंगौ आंथ' दा बर'नि ओंख्रि होनोबा आंङो अनलाजों दाउखौनो बांसिन गोथाव मोनजायो ओ जायनि जाउनाव आंङो ओ ब्रयलारानो जा बा लकेल दाउआनो जा आं बि फोर जों जानानै जोबोद मोजां मोनो। फ्राय आंङो माबोरै संङो आंनो आंङो नोंथांनो एसे बेखौनो फोरमायनानै होनोसै। अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंङो बांसिनानो जोंङो जोंनि जा माइरं ओंखाम जाग्रा बेखौ जोंङो ‌ माने बिजों जोंङो बानायनाय जायो मानो होनोबा जोंङो गिबियावनो बे माइरंखौ जोंङो सुग्रोनानै आरिनानै जोंङो माने बेखौ मोजांङै जोंङो रुइग्रोहोयो दसे दोननानै बिनि उनावहाय जोंङो गायेन बा उवालफोराव जोंङो लानानै जोंङो बेखौ देनाय जायो आरो दाथ' जुगा सोलायबाय जेब्ला ग्रेन्ड मेसिनफोराव जोंङो होनानै बे अन गुन्दैखौ जोंङो उननानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोंङो जेब्ला संगोन अब्ला जोंङो बे दैखौ जोंङो मोजांङैनो जोंङो माने गोदौ होनांगोन जायनि जाउनाव जोंङो जुदि नोंङो दाउफोरजों जायोब्ला नों गिबियावनो नोंङो दाउफोरखौ मोजांङै एवफ्रामना लाग्रोनांगोन। बिनि उनावहाय नोंङो गासै नांगौमानि मस्ला मस्लिखौ जों नोंङो जेब्ला दाउफोरजों जायो दाउफोर एवनायावनो नोंङो गासैखौबो माने एवनानै समावनो माने गासिखौबो संख्रै फानलु सब मस्ला मस्लि गासिखौबो होफानाय हागोन बेनि उनावहाय जेब्ला नोंङो इसे एवफ्रामनाया जागोन अब्ला नोंङो दै होनानै नोंङो मोजांङै बेखे दैखौ नोंङो मोजांङै गोदौ होनांगोन अब्ला नोंङो बै नोंङो उनना लानाय अन गुन्दै बेखौ नोंङो बेहाय एसे एसे सारस्रो सारस्रो नोंङो होबाय थानांगोन जेराव जोंङो अन नि दैया गोदौ गोदौगोन बे गोदौनाय जायगायाव नोंङो अनलानि जा अन गुन्दै उननाय बेखौ एसे एसे सारना होस्रोनायनि उनावहाय जों बेखौ जेब्ला सारगोन जोंङो बे खौ मोजांङै गारबाजों एरै एरै मोजांङै होनांगोन जाहाथे जोंनि बे सारना होनाय उन गुन्दैया गथाखाया। ओ जेब्ला जोंना गथा खायो अब्ला जोंङो जानायाव समाव एसे बोरैबा मोनो बेनिखायनो जोंङो ओ होनाय समावनो जोंङो गारबाजों मोजांङै एरनानै होबाय थायोब्ला जोंनि बे गथा खाना हानाय केपासष्टिया जोंना फैया आरो जोंङो बेबाय बे आदबजों जोंङो संनानै लानो हायो आरो खायसे खायसे ओम बेबायदि अन उन उनना दोननाय अन गुन्दैखौ माने खेबसेनो दैजों गलायनानै खेबसेनोबो होखानायखौ जोंङो नुनो मोनो थेवब्लाबो जोंङो बे बेफोरबायदिखौ जों खालामालासिनो दै गु ओ दैयाव जोंङो गोदौबाय थानाय समाव जों होनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां फाय बेबायदिनो मो दोमनायनि बेलायाव बुंङोबाथ बेबायदिनो दुन्दिया बोथोराव नोंङो थुन्दिया बोथोर बो ओ दुुन्दिया बोथोराव नों थुन्दियाफोरबो होनो हाबाय। आरो दा थ' दैज्लां बोथोराव जोंङो थुन्दिया मोना जेब्ला जों बेहाय हाइजें बिलाइ बा गंगार थुन्दिया बेफोरखौ जोंङो होनानै मोदोमनायखौ जोंङो लानो हायो आरो नोंथां। बेनो आंनि गोथावसिन ओंख्रै बर'नि ओमफ्राय आंङो बेखौनो जानानै जोबोद मोजां मोनो आर आं बेखौ ओरैनो अनला ओंख्रिखौ जोङो मिरामिसबो जोंबो आं बिराद जानो मोजां मोनो आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो खारदैजोंनो बांसिन संनानै जानाय जायो आरो नोंथां ओमफाय जियानो जा आङो गोखैफोरजोंबो जानानै मोजां मोनो खिन्थु आङो अनला ओंख्रिखौ गोखाफोरजों एसेबांग्राब मोजां मोना आङो जेखिजायानो जा दाउ बा गोखैफोरजों सङोब्ला अनला ओंख्रिखौ आङो जोबोद गोथाव मोनजायो आरो नोंथां। ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? आङो जानाय लोंनायनि बागैथ' आङो आंनि गोथावसिनखौ खोन्थाबाय। दा नोंथाङाबो जेब्ला खोन्थाबाय जेब्ला आरो नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो नागिरदों आङो एसेबां ग्राब संनो रोङा। जायनि जाउनाव आं नोंथांनिसिम एसे मिथिनो लुबैदों ओ नार जे जों अमाखौ माबोरै सङो नोंथाङा आंनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नंगौ थारैनो ओ जोङो मा होनो नारजि होनोबा नारजिआथ' जोंना ओरैनो फाथो गिबियावनो फा थां महरसो लाग्रोयो नङा होमबा? औ। औ अबे बाथौखौ जोङो मा फाथोखौ जोङो गिबियावनो दाननानैसो जोङो बे फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानग्रोना लानांगौ आरो ना साननै सानथामनि उनावनो रानो ओ सानदुं मोजां मोनोब्ला। ओमफ्राय बेखौ फोरानखांनायनि उनावसो बे नारजि महर जायो। जायखौ जोङो बेखौ फोरानखांना लानायनि उनाव जों बे खौ उन समफ्राव बा बोसोरनै बोसोरथाम बा बिदिनो दान मोननै मोनथाम स' द' दान, स्नि दान बेफोरनि उनाव बो जोङो जानो हायो आरोना? बुरजायै फोराननानै लाखायोब्ला।
ओं।
बेबायदिनो जोङो मा बे गोरान बिलाइ जेरै नारजि बिलाइखौ जोङो मा होनदों जा नारजि ओं ख्रि जानायनि सिगां जोङो बेखौ ओ हा माबायाव जेरै मा होनो बेखौ गाबला बा जेखि जाया आरो ना गामब्ला बाल्थिं बायदिसिनाफ्राव जोङो मा दैयाव बेखौ ओ से, नै घन्टासो सोमना दोनदों जि गोरान बिलाइखौ जाहाथे बियो मा साफा जायो। आरो एसे गुरै जायो आरो ना? एसे गुरै जानायनि जाहोनाव ओमफ्राय बेनि उनाव जों मा खालामगोन बेनि उनाव जों बे सोमना दोनखांनायनि उनाव ओ फिन आरोबाव खेबसे सारायाव दै दैयाव जों बेखौ रुनानै लायो आरो जाय जा उनाव जोङो मा बेनि नारजियाथ' जोबोद गोखा जायो नङा होमबा? नोंथां बेखो बे गोखा खौ खारहोनो थाखायनो जों बेखौ ओ मा होनो खारदै होनानै दैयाव रुग्रोनाय जायो आरो बेखौ रुगार रुना ला रुना लानायनि उनाव जोङो बेखौ मा आरोबाव फिन खेबसेबाव सिग्लि सिग्लि सुनानै जोङो ओ‌ सिग्लि सिग्लि सुनानै जों बेखौ मा खालामो ओ बेनि उनाव ओ सिग्लि सिग्लि सुनानै जों एसे सम दोन्थ'नानै माने ओ जों जेरै अमाजों जागोन दा दाउजों जागोन बा बायदिसिना बेसादजों जागोन आरो ना सयाबिनफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो ओरैनो सरासनस्रा जोङो बिजा अमाजों जा होमबा जोङो गिबियावनो जोङो अमाखौ ओ थाव गुबैयाव एवफ्रामनानै लाग्रोनानै बेवहाय नोङो मो जां मोननाय बायदिसिना मस्लाफोरखौ मा होनो होफाना लानानै बेखौ जोङो मोजाङैनो मा एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन आरो ना नोंथां।
ओं।
औ एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ नों एवफ्रामना लाखाना संख्रि बायदिसिना होखांनानै मस्ला मस्लि होखांनानै बेखौ मा खालामगोन जोङो एसे खोबहाबनानै ओ जेब्ला बे दैया गोदौगोन नङा होमबा? बे दैया गो ओ जों दै होनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला दैया गोदौगोन ना अब्ला जोङो बे नारजि सिग्लिना सुना लानायखौ जोङो बेनि सायाव होनानै आरोबाव गोबाव सम खोबना दोननायनि उनाव जेब्ला बे नारजिया
आ
अ सरि नोंथां आंनिया एसे बुंनाया एसे उल्था उल्थि जाबाय।
औ।
जोङो माने मा उम गुबुन मोनसे सारायावबो जोङो नारजिखौ रेडि खालामना लानांगोन नङा होमब्ला नोंथां? नारजिखौ जों माने गुबुन मोनसे सारायाव बे सिग्लि सिग्लि सुखांनायनि उनाव दै गुदुङाव गो दौ होनानै जों नारजिखौ लाव लाव महराव खालामग्रोनांगोन आरोना बे बिलाइखौ लाव लाव महराव दो गेब्ले होना लाग्रोनानै जोङो बेखौ लाव लाव महर खालामना लाबाय अब्ला बेखिथ' जोंनाव अमाया अमाया एसे एवफ्राम जाबाय थाबाय नङा होमबा?
आ
औ। बे अमा एवफ्रामनाया जेब्ला अमाया एवफ्रामनाया जोंना रेडि जागोन ना बब्ला बे खिबो नारजि आ जोंना रेडि जागोन आरो नङा होमबा नोंथां? नारजिया लाव लाव महराव रेडि जानानानै थागोन नङा होमबा गेब्लेनानै अब्ला जोङो बे नारजिया गेब्लेखांनायनि उनाव जोङो बेखौ अमा एवफ्रानाय सारायाव अ अमा अमानि सायाव जों बेखौ लुनानै होनांगोन आरो ना बिदिनो लुना होनायाव दान्दिसे सम जोङो बिदिनो एवना ला ओ खोस्लिजों एरै एरै होनानै दसे सम गोदौ होबोावगोन आरोना अमाजोंबो।
औ
औ अमाजों गोदौ होनानै जोङो ओ बेखौ बेनि उनाव बोरैनथ' जोङो मोननैबो मोनखायो। नङा होमब्ला? मोन खानाय मोनखानाय जायो मोनखांनायनि उनाव जों बेखौ जानो हानाय जाबाय आरो।
औ नंगौ।
बिदिनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना नार्जि ओंख्रिल' नङा। जोङो, अमा होनदोंमोनना आङो? अमादों जा-जानायखौ अ बिदिनो अमा खौ जोङो गोबांबो बायदिसिना रोखोमैबो संना जाबावो आरोदा। जेरै अमाखौ जोङो सफारिफोरखौ खाजि होनो आरो न'। गुबुन जायगाफोराव खाजिसो होनो दा नङा होमबा? बेबो खाजि अमा खाजि थायो ओ मैथाजों अमा
औ
बिदिनो आरो जोङो लाफाजों अमा रुदुमनायबो जायो आरो दानि जुगाव जोबोर गो-गोथाव जायो बेबो लाफाजों अमा रुदुंनाय। जेरै बिदिनो गोबां माने मा होनो आरो लाफाजों ओ लाइ लाइ लाइ ओंख्रि लाइ बिलाइजों जोङो अमा खौ जायोब्लाबो जोबद गोथाव जायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ? औ। बिदिनो बिदिनो जों अमाखौ गोबां गोबां गुबुन गुबुन उ महर होनानै जानाय जायो आरो। गुबुन गुबुन बेसाद मुवाफोरजों। अब्ला आरो खोनथाङा जानाय लोंनायनि सायाव मा मा मोन्थिबावो ओरैनो?
ओ ओरैनो आङो जोंनाथ' समाबो गोबां जाबाय थेवब्लाबो आं नोंनो लास्ट जोबनायाव बेखौनो बुंनो नागिर दों ओरैनोथ' जोंनिया जानायफोरा आलदा आलदा जायो। बेबायदिनो संनायफोरा गुबुन गुबुन आदब जायो सोरनिबा संनाया आलादा सोरना सोरनिबा संनाया आलादा बेबायदिनो जों गोबां आलादा